अ खोनादोना? खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
थाङा दा माबाफोर मावदो नामा?
आंथ' दा जेबो मावथ'वाखै दोङो नोंथां ओरैनो बेराय जनानै।
अ माने नोंथां आं मोनसे ओरैबायदि सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ दे जागोन दे बुंनायसाय नोंथां।
जोंनि बर'निनो आरो माने
अ अ दे बुं।
फोरबो।
अ।
जेनेबा जोंनि बर' फोरबोफोर दंना।
औ दोंमोन।
बैसागो फोरबो बेनि बागै दान्दिसे सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। बिदिब्ला खबर खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां बुं।
अ खबरफोरा मोजांबा?
मोजाङैनो नोंथां मोजाङैनो। दे जागायनो हागोन नोंथां।
दा फार्स्टनिफ्राय जागायनोबा बैसागो बैसागो बुङोबा माखौ बुजियो माने
बैसागोथ' नोंथां बे जोंनि बर' हारिनि माने मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय एकदम एंगार हायि गोदो गोदायनिफ्राय नो सोलि बोबाय थानाय मोनसे जोंनि बर'नि फोरबो बियो। जों बेखौ ओ बे ओ बैसागोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय जायो फालियो। ओ जोंनिया बैसागोआ ओ ओरैनोथ' दासिमबो जोंनिया दा बयबो गाजा गोमजायै बर' बर'फोरा फालिबाय थायो। ओ बैसागोआथ' जोङो ओ मोननै फालिनाय जायो ओरैनोथ' बो मोसौ मोसौ बैसागो। आरो जोंनि मानसिफोरनि बैसागो औ ओ जोङो बैसागोखौथ' ओ मोसौ मोसौ बैसा सागोखौ जोङो सैथो दाननि जोबथि सानखालि फालिनाय जायो। बै सानखालि औ। बै सानखालि जोङो जों जोंनि न'खराव थानाय जिबा मोसौ बोरमा बेफोर बेफोरखौ थुखैनानै जोङो बे ओ बेनाव ओ लाव फानथाव आरो बे थार थाराइ ओ दिग्लि लिथि बायदिफोरजों औ बेफोरखौ माला सु नानै गानहोयो मोसौनो आरो
उम।
बै सानखालि जोङो मोसौखो खायालासेनो फोथाराव हेंगारनाय जायोमोन आरो गोदोयो दानियाथ' खानानैबो होयो बेनिफ्राय मोना मोनायाव जोङो ओ जिब जुनारनि जिब जुनारनि मुङाव फुजा होनाय जायगा आरो इसे बिनिफ्राय जोंनिया अखानायै मानसि मानसिफोरनि जे मानसिफोरनि औ बैसागो जायो बैसागोनि एक थारिगै एक थारिखनिफ्राय बै सानखालिथ' जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां बयबो माने ओ फुङाव बाथौ जोंनि बर'फोरा बाथौ बाथौ बाथौ दोहोरोमनिया फुङावनो ओ बाथौफोरखौ लिरस्रांनानै बोसोर गोदाननि मुङाव इसोरनियाव आर'ज गाबो बिनिफ्राय जोङो गासैबो ओ उनदै गेदेर उनदैया उनदैया गोदोरफोरनियाव बोर बोर लायो आरो